हेलौ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ दालाय मा खामगासिनो नोंथाङा?
ओरैनोनो दङ नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो इदिनो दङ ओरैनो
औ
नोंथाङा फ्रिबा माने बागुरुम्बा मोसानायनि बागै रायलायनो सानदोंमोन आरो दा रायलाय जागोनना?
औ जागोन नोंथां।
औ ओ बागुरुम्बा मोसानाया जाहैबाय जोंथ' बयबो मिथिखायो बर' हारिनि मोनसे मुंदांखा मोसानाय होननानै। बा ट्रेडिसनेल फक डान्स बर'नि बेखौ जोङो बाटारफ्लाइ डान्स एबा सिखिरि डान्स बा सिखिरि मोसानायबो होननानै बुङो मानोना बेनि मोसाग्राफोरनि मुसफोरनि थाखाय आरो मागुर बा रुम्बाया मिथिंगानि समायना आबादनि जिउ आरो सानफ्रोमबोनि एक्टिभिटिसफोरखौ हाय फोरमायो आरो मोसानायनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होयो।
औ
बेखौहाय सम सम माने हिन्जावसाफोरनि अनगायै हौवासाफोराबो मोसायो आरो मेनलि हिनजावसाफोरा मोसानाय जायो। बे मोसानायाव औ बे मोसानायाव गोमो दखना गोजा ब्लाउस आरो गोथां आरो गोजा आरुनाय लायो आरो हौवासाफोरा गामसा गानो मोसानायाव आरो लोगोसे आर'नाइ लायो औ बेखौ मोसानाय ओ मोसानायजों जोंनि बर' हारिनि माने बेखौ जोङो बर' हारिनि दामग्रा देग्राजों लोगोसे मेथाइ रोजाबनानै मोसायो। बिदि रेडिअ' बिदिजों मोसानाया आरोना। गावनो रोजाबनानै दाग्रा देवग्रा बर' हारिनि बेफोरखौ लानानै मोसायो। दामनाय देनायावहाय जोंङो खाम सिफुं जथा सेरजाफोर बेफोरखौ बाहायो आरो बे मोसानायखौ जों माबा मोनसे मिथि मिथिं दावथिं जायोब्लाथाय माबायो आरोना मोसायो आरो ना
औ
ओमफ्राय बिदिनो माइबाफोर मिथिं दावथिं जाबाथाय गेदेमा सुबुंफोर फैयोना बिसोरनि सिगाङाव बिसोरनि सिगाङाव दिन्थिफुङो आरो जों जोंनि हारिनि मोसानायखौ
उम
औ माबा मोनसे सोंनोबा सोंजागोन।
औ रिसेन्टलिसो जोंनियाव बिसिबांबा ओ मोसानाय जादोंमोनना जेनेबा बेयाव बेसेबां सुबुंङा पार्टिसिपेट खालामामोन रिसेन्टलि मेगा बागुरुम्बा जादोंमोन ना? आसामावहाय गुवाहाटियाव
औ जादोंमोन जानाया ओमफ्राय आंथ' माने एगजेक्ट नाम्बारखौ गोसो गैया आरो बेसेबां जों मोसादोंमोन।
औ
औ जखुनु वर्ड रेकर्ड मोननो हादों आरो ना मोसानानै
औ
दिन्थिफुंनानै जोंनिफ्रायबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेयाव मोसानो लांनाय जादों।
औ
औ माने आंबो माने बाहागो लायो आरो बागुरुमबा मोसानायाव खिन्थु आं बे समाव लायासै आरो मानखि आंना आनजाद सोलिगासिनोमोन ना
औ
बेनि थाखाय लानो हायासै
औ
औ बेखौ बैसागु फोरबो हारिमु बायदि प्रग्राम फोरावबो बेखौ दिन्थिफुंनाय जायो आरो।
औ
औ बेखौ माने मोसानायल' होननानै बुङा माने बेयो मोनसे बर' हारिनि सल' आरो बर' हारिनि सिनायथि बे गोजोन खुसिखौ दिन्थिफुङो
औ
औ नोंथाङा माबा मोनसे मिथियोबा फोरमायनानै होनो हागोन एसे सुंद'यै
औ
जेरै बेयाव जोङो जोंनि गावनि सिनायथि दखना ब्लाउस आरो फास्रा बेफोरखौ जोमनाय गाननानै मोसानाय जायो जेनेबा बेयावहाय आर'नाइआवहाय हाजो आगर इफोरबायदि आगर थायो जेरै नेचारखौ लानानै बानायनाय आगर बेफोर आगरफोरखौ थायो आंथ' बारा मिन्थिया जायखिजाया हाजो आगरखौ इखौ मोनथियो आरो बांसिनै हाजो आगरखौ खोनानो मोनो फारौ मेगन बेफोरबायदि औ
बिनिफ्राय फास्रायावबो बेफोरबायदि आगरखौ बानायनाय जायो जेरै हाजो आगर फारौ मेगन दाउथु बिबार बेफोरबायदि आगरखौ बानायनाय जायो आरो औ
बिनिफ्राय जे गोबां फांसनफोर जाबा जेरै मेइनलि बैसागु फांसनाव बेखौ मोसानाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ
औ बेयावहाय बेलेग बेलेगनिफ्राय लाबोजा लाबोनानैबो मोसाफैनाय जायो जेरै जोंनि गामियाव जायो जादोंबा बेलेगनिफ्राय बेलेग आनसलिकफोराव फोरोङोना बेखौ
औ औ
बिनिफ्राय लानानै फैनानै मोसाफैनाय इदि मोसाफैनानै दिन्थिफुङो
औ औ बिदिनो फोरोंनो थाखाय माने गोजाननिफ्राय मोसानो गोरों मानसि लाबोयो आरोना
औ
औ जोंनावबो लाबोयो माने सम सम बे मेइनलि बैसागु फोरबो खाथिबाथाय माने सिखायनो थाखाय लाबोयो
औ
औ
फरायनायजों लोगोसे गथ'फोरा गथ'फोरा माने सेंग्रा सिख्लाफोराबो बेखौबो सोलोंनानै लानो हायो बेयाव बे बेखौ बे टेलेन्टखौ बिसोरो श' खालामहैनो हायो
औ
ओमफ्राय बिसोरो बान्थाबो मोनबोनो हायो बिनिफ्राय
औ नंगौ
बैसागुआव मोसानानै रां रां हरो गामिनिफ्राय जयै बेफोरबायदि
औ
बिनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा
बिदिनो मानि बागै जेनेबा बागुरुम्बानि नों मा मिन्थिनो लुबैदों बेखौ बुंबानो जाबाय अब्ला आं फोरमायना होगोन
औ बैसागुनि अन बैसागुनि अनगायै बैसागुनि अनगायै मा मायाव जेनेबा मोसानाय जायो बेफोरखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ उम बैसागुआवथ' मेनलि मोसाखायोआनो आरो बैसागुनि अनगायै माने जों बेलेग फांसोनफोराव मोसायो आरो बिदिनो मिथिं दावथिं जेनेबा ओ प्राइमिनिस्टार फोर फैयोना मालाबा टाइमाव बेफोराव बिसोरो श' खालामनो थाखाय जोङो ओ गोबाव दिननिफायनो प्रेक्टिस खामबाय थायो प्रेक्टिस खालामनानै माने पारफेक्ट खालामनो नाजायो आरो ओमफाय बिसोरनि सिगाङाव दिन्थिफुङोब्ला जों इसोरनि फाय बाखनायनाय मोनो बिसोरो माने जोंनि टेलेन्टखौहाय बा मोसानायखौ नुनानै बिसोरो गोजोनो गोजोननानै बा माबा मोनसे अनसुंथाइबो होयो आरो सम सम आरो ओरैनोथ' माने जोङो स्कुल कलेजफोराव इदि ग्रुप दानानै माबा मोनसेफोर ओ फरायसालि फरायसालिमाफोरावथ' गोबां मिथिं दावथिं जायो ना माबा मोनसे प्रग्राम बेफोरदि जायो बेफोराव जोङो माने श' खालामो आरो गुबुन गुबुन इउनिभारसिटि बा फरायसालि फोरनिफ्राय बे ओ गुबुन गुबुन फरायसालियाव थांथिङोना बेयाव बिसोरनो दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो प्रेक्टिस खालामनानै मा स्टेजावहाय श' खालामो आरो औ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो माने लेंंहरो बागुरुमबा मोसानो थाखाय माने जेरै दिल्ली गुवाहाटिफोराव माने लिंहरो आरो बर'फोरखौ बागुरुम्बा मोसानो थाखायहाय
औ
औ दाथ' समाबो जासिगोन खोमा नोंथां नोंजों माने रायलायनानै मिथियिखौ मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय आरो दा उम दोनथ'नो हासिगोन दे होमबा गोजोन थों औ गोजोन्थों